हेलौ नोंथां औ नोंथाङा दा मा बेस्थ' नामा?
नङा नङा आं प्रिआवनो दं नोंथां।
अ आङो बिदिब्ला नोंथांखौ गोसोखांदोंमोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायदोंमोन होननानै सों
औ नोंथांनाव हागोन नोंथां
बेनि थाखाय कल खालामदोंमोन आरो दा बेदिनो जाहैबाय नोंथां दानि गोदान मुगा बे गोदान मुगानि सायाव एसे सावरायसै नामा गोदान मुगाजों जोङो बे गोजाम मुगाखौबो एफा एनै रिलेट खालामफानानै
औ जागोन नोंथां दे नोंथाङानो होनबा माबाग्रोदो जागायजेनदो
जायो दा जोंथ' मोनथिखायो नङा होमबा नआव दामानि माखौ होनो मुगाया जाहैबाय सम
औ नोंथां
जों बुंलायलायोना गोदोनि मुगालै दानि जुगलै बिदिहोनलायनानै बेनो जाहैबाय मुगा एबा सम दा गोदोनि रुजुनायाव दानि बिुगाथ' गोबां सोलायबाय गोबां मुगाया बिराद सोलायबाय आरो। गोदो गारि गुरा गैयामोन आरो गोदोनि जुगखौ जोङो सैखि जुग होनलायनानै बुङोमोन। माने बै समावहाय थगायलायनायाबो खममोन गारि घरा गैया बिदिनो मथर ओ मटरफोराथ' गैखाया बिदिनो मेसिन बुस थुआनो गैया कम्पिउटार मबाइल इन्टारनेट बेफोर गैयै जुग मोन आरो बै गोजाम जुगा नाथाय दानि बे गोदान जुग होननाय लोगो लोगो जोङो मा जोङो कम्पिउटार जुगबो होनो बेखौ बा मबाइल जुगबो होनो जोङो आरो जोङो बुङो बेखौहाय बिगियान जुग आरो नै दा मोनसे जुग फैबावबाय बे जाहैबाय ए आइ जुगनो।
नंगौ नोंथां।
मुगाया मोनसेनि उनाव मोनसे होलायबाय थायो आरो नांगौ माखासे गोनां जानाय बा जेन'बा मुगाखौथ' जोंना सुबुं हारियासो सोलाय होयो नालाय। बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव सुबुं आ गावसोरनो जेरै नांगौ एरै जोंनि थं आरो थासारिखौनो सोलायनानै लायो दा नोङो गोदोनि दिनाव जोङो जेबोआनो गैयामोन जोंना मोसौ गारिसो दंमोन मोसौ गारिजोंनो जोङो रोगायोमोन माबा माबि अहायबा थांनो गोनांबा बेयावनो गाखोनानै थाङोमोन इभेन हिनजाव हिनजाव गोदानखौबो जोंना मोसौ गारिजों लायनाय जों खोनादों आरो बेबायदिमोन बिदिनो थेलामोन ओमफ्राय माल रोगाग्रा बेसादफोरा गारि फ्रा नाथाय दा बेफोरो फैयै फैयै फैनानै सोलायफैबाय आरो दा जोङो मोसौ गारिनि स सोलाय नुबाय ट्रेक्टर बा नङाबा लरि गारिफोर जायफोर गिलिद गिलिद बुस्थु लानानै खारो दा ओमफ्राय बेबायदिनो थेलानि सोलायबो जोंना बिदिनो मेरला फैबाय आरो थ्रागफोर गोबां अन्थाय बाला रोगानि थाखाय दा बेबायदि समाज सोलायनायनिफ्राय सोलायबोगासिनो दं आरो। गोदोनि दिङाव जोङो बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनो गोनांब्लाबो जोंना गारि गुरा गैया थाबायनानैनो थांनांगौमोन। मोसौ गारियाव गाखोना थांनांगौमोन। बेबायदियैनो खस्थ'थारमोन आरो आरो मोनसे जायगायाव जोङो सानसे साननैजों सहैनांगौआबो गोब्राबमोन बा बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोबा नै घन्टानि लामाबाबो जों बेहाय सानसे गाहाम लानो गोनां जायोमोन। बिब्दिनो सोरबा सास सेनो जोङो माबा मोनसे खौरां हरनो गोनांब्ला जोङो बेखौ लाइजाम जिरनानैसो हरनो गोनां जायोमोन। बिदिनो सानसेजों सहैनांगौ बुस्थुआ बियो सब्था खनसे गाहामजोंसो लासै लासै लासै थांनानै बे खौराङा सासे मानसिनिफ्राय गुबुन सासेसिम सहैनो हायोमोन आरो बै गोजाम जुगफोराव।
नंगौ नोंथां।
गोदान जुगहोननायावहाय जोङो बिदि नंला बेनि उल्था जाबाय। माने बिनि एखेबारे उल्था गोदो सातदिन लानाया दा एक सेकेणडावनो जायो आरो। जोङो माबा मोनसे खौरां हरनो लुबैयो नङा होमबा सोरबा सासेनि एखमबा माबा मोनसे हास्थायनाय बा एखेबारे गोनांथार राव बा खौरां बे खौरांखौ जुदि जों हरनो गोनां जायोब्ला जोङो बेखौ एक सेकेण्ड नि गेजेरावनो लगे लगे लिरनानै मेसेजजों मबाइलजों इन्टारनेटजों वाट्सपजों जों हरनाय लोगो लोगो बियो बे मानसिन सहैयो। बावहाय खुनु दिरि गैया रावनिबो थांनानै हैनांगौनि गोनांथि गैया। बियो आखाइनिफ्राय सासे मानसिनि आखाइयावनो गावनि अट'मेटिक थांखायो आरो। दा बे माने बेबायदि सोलायबाय आरो जुगा जों उनखाहा थाबायनानै थांनायनिफ्राय दा गारि मथरजों थांनाय गुन खाहा जोङो गोदोनि जुगावहाय थाङै थाङै थांनानै लाइजाम हैनायनिख्रुइ दा गावनि आखाइनिफ्रायनो बै मानसिनि आखाइसिम खेबसेनो मेसेजआ सहैयो। बेबायदि गोबां सोलायबाय आरो जुगा। आरोबाव बिदिनो बे 'नङा दानि जुगावहाय बुंनो थाङोब्ला बिराद आबहावा। फ्राबो सोलायबोबाय गोदोनि दिनाव सनानि जखनिा बेनोमोन कि जोंनाव दानि जेबायदि गरम जायो गोदो बिदि गरम नङामोन। दानि जेबायदि लामा सामाफ्राव थाबायनो बि ख्रंथाव ट्राफिक जायो। गोदोनि दिनाव बिदि गैयामोन मानोना गोदोनि दिनाव एखेबारे सिन लाइफ आरोना मानसिया थांनानै थानांगौ गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ। आरो बिदिनो आबाद मावनांगौ जानांगौ। बेबायदि फांसिमोन नाथाय दानाया बिदिनो नंला बिनि एखेबारे उल्था जाबाय। मानसिया थांनानै थानो थाखाय आबाद मावलिया। आबादनि अनगा जोङो बिजनेसावसो बांसिन गोसो होयो आरो बे नङा साख्रि होसै आरो। साख्रिखौसोनानै खामायनो सेस्था खालामो नाथाय खामानि मोना। दा बेबायदि आरो जानो थाखाय मानसिया गोदो गायोमोन नाथाय दा जानो थाखाय रावबो गायलिया। बेबायदि जाबाय आरो उल्था एखेबारे उल्था जाफायबाय। बिदिनो जों बिफां लाइफांखौबो दानफैजोबबाय दानि जुगाव सोलायगासिनो सोलायदों इन्टारनेट जुग। फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा खामानि मावनोबो गोसो जाला आजिखालि मबाइल थ सो गोदोनानै थानायखौ जोंबो मोनसै नङा होमबा। बेबायाददिनो औ। जुगा सोलायबाय आरो नङा होमबा नोंथां। दा आं एसे सोलायनायनि सायाव बुंबाय। दा नोंथाङाबो गोदान आरो गोजाम जुग बे मोननैखौ सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांनि एसे बुंग्रथिखौ होदो नोंथां आं एसे खोनासानो लुबगैदों नोंथां।
औ नोंथां जागोन नोंथां ओ नंगौ नोंथां जोंना गोदोनि मुगा बा दानि मुगा गोबांमानि सोलायबाय। माने गोबाङानो सोलायबाइ माने सोलायजोब्बायानो होनजाबाय आरो नङा होमबा। जेरै सुबुंफोरनि साननाय हनायाबो मावनाय दांनायाबो गाननाय जोमनायाबो आरो आबहावा आरो थासारि माने गासैबो गासैबो सोलाय जोब्बाय आरो नोंथां जेरै गोदोनि समाव ओ सुबुंफोरा मबाइल लेपटब लेपटप बा कम्पिउटार गयै समावहाय कम्पिउटार दंमोन नाथाय जोंनि ओनसोलाव गैयामोन बै समाव बै समफोराव जोंनि जेनाखि गामिनि ओ सुबुंफोरमोन बिथांमोना गामियावनो गावजों गाव बैसो गिदिर जालायजासे गेलेलायनाय गावजों गाव जंखायलायनाय एदावलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन लोगोसेनो जोंहा बै समाव दानि जुगनि बायदि एसि कुलार फांखा बेफोरबायदि गैयामोन बेखायनो जोङो उन्दुनाय समावबो बबेबा लामानि माबाफोरावहाय ओ ज' जिरायलायनानै हराव हरनि समावबो जोङो रायज्लायनायखौ नुनो मोनोमोन। जों बिदिनो एगार'था बार'था बेफोरबायदि सम टायेमसिम आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बेनो नोंथां जोंहा बै समफोराव जोंहा जेबो बेफोरबायदि माबा गैयामोन नालाय मबायेल जेरै जोङो दा हारसिङैनो मबायेल नायनानै थानो हायो। गाव लोगो गैयाबाबो नङा होनबा नोंथां दा बै समफ्राव बेफोरदि जेबो गैयैलाय गावजों गावनो साननि समावबो हरनि समावबो फुंनि बेलासिनि माने ओ बेफोरबायदि गावजों गावनो माने रायलायलायनानै गाव गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनानै थायोमोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा आथिखालाव जों नाथाय नुनो मोनसै गोबां सुबुंफोरा बेखौ आं बुङा जे लोगो गैया होननानै गोबां लोगो दोगो दंलाय गाव गावजों नाथाय आथिखालाव गाव गावनि माबायावनो हारसिङैनो बे मबायेलजोंनो सानसे-सानसे थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै जोंहा बै समाव गारि मथरबो गैयामोन जेराव जोङो सायकेलफोर खौ गोबां नुनो मोनोमोन न'आव गोदो सायकेलफोरजों जोङो टाउन सहराव थांनायखौ नुनो मोनोमोन बै समफ्राव जेनेबा गारि मथर बेखौ जों ओ एसेबो मानै नुनो मोनखायामोन दंबाबो माने ओ लायेनाव खारग्रा गारिफोर बासफोर नङा होनबा नोंथां नुयोमोन औ दा जोङो बाजाराव थाङोबा ओंखायनो गाव गावनि न'निखौ थोबा सोरनिबा सोरनि जायगायावथ' माने बै लामा जों गारि मथरानो थाङा बेफोरबायदि थायो नालाय नोंथां नङा होमब्ला। बेखायनो जोङो गाव गावनिनो जायहा एसे एनै दंजानायफोरा साइकेलखौ बायना लायो। टाउन सहर बा हाथाय बाजाराव थांनो थाखाय नाथाय गोबां सुबुंफोरा माने ज'-ज' दानि बायदि जोंनि टाउन सहराव जेरै सानफ्रामबो ज'-ज' मानसि जायो गारि मथर जायो ओरैबायदि समाव बेफोरबायदि जाया नोंथां जेरै मोनसे मानि मोनसे बाराय थाखाय नङा होमबा नोंथां। जेराव समबार बा सुनिबार बा रबिबार बा ओ मंगलबार बेफोरबायदि मोनसे बाराय थाखायो। होमबाना जेब्लानाखि हाथाय बाजारनि माने सम बै समाव माने सानसे खनसेल' बेफोरबायदि जायो सप्तायाव खनसेल' माने बाजार जायो। बेफोरावनो जोङो सप्तासेनि जेनाखि जानाया आरो जों माने नांगौ मुवाखौ जों लाबोगोन फैखायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां। गामिनिफ्राय ज' ज' थाबायलांनानै नङा होमबा औ नंगौनो नं दा नाथाय आथिखालाव जोङो खाथि खालायावनो गोबां माबाफोर नुनोसै दखान फोर नुसै गलाफोर औ जोङो दा माने आरो बेनिफ्राय जोंहा गारि मथराबो मानि जोबनो गैयै जाबाय आथिखालाव गारि जानायाबो इसेबां गिदिर खोथा नङा गोबां न'खर न'खर जोङो गारि घराफोरखौ नुनो मोनो मटर साइकेल बा खार बेर बेफोरखो नोंआ ओमब्बा नोंथां औ दा बेल' नङा जेरै गाननाय जोमनाय गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि गानोमोन ओरैनोथ' ङ मख'नो थाङो जोंनि बर' सुबुंफोरानोथ' बै समाव ना लंपेन हिनजाव म सुबुंफोर लंपेन लंपेन नाउ बिदि सर्टसफोर जेबो गाना मोनो हबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जोङो दख'ना गाननायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मानि गोदान मुगानि गाननाय जोमनाय फेसन जों नुनो मोनसै सरस सुट गान्नाय लंपेन्ट गाननाय नंआ ओमबा नोथां औ माने बिदि बेफोरबायदिनो माने गोबां बिथिङाव सोलायबाय आरो नोंथां। जोंनि माबाया मुगाया आरो
दा जोंहा मानि जेरैबो माबा गैया जेरै दा बै समाव सुबुं अनजिमायाबो गोबां खममोन नाथाय आथिखालाव जों गोबां माने सुबुं-सुबुंनि अनजिमाखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां जेराव ससे थांबानो जोङो गोबां माने सुबुं नुनो मोनो बै गोदो गोदायनि समाव जोङो लामा टाउनफोराव अबा थांनांगौबा जोङो गोबां खम बिगांनि नुनो मोनो गारि मथर सुबुं फोरखै हान्था मेलाया खममोन दा नोंथां आ थ' बिदिब्ला समावबो जाबाय नामा
औ नोंथां समाबो जाबाय औ
दा बेखायनो जोंहा दोनथ'लायसै नामा नोंथां औ उननि समाव रायलायफिनसै औ नोंथां गोजोनथांसै दे।
औ औ औ जागोन नोंथां।